हेलौ
औ नोंथां।
नोंथाङा दायो मा खालामदों?
नै नोंथां उन्दुनासो दं।
ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां?
औ नोंथां दाननिसो जानानानै उन्दुनाय दं।
अ आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथांजों मोनसे आयदानि एबा टपिकनि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन।
अ नोंथां बुंनायसै मा आयदा एबा मा टपिक बियो।
नोंथाङा दायो ओरैनो दंब्ला एबा नोंथाङा दायो फ्रिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों बे आयदायानो जाबाय नोंथाङा सानफ्रामबो मा मा ओंख्रि जायो एबा मा मा ओंख्रिखौ जोंनि जायगाफ्राव मोननो हायो? आरो ओंख्रिफोरखौ एबा बोरै सङो? बेफोरनि बागै आंजों सावरायनो सम दङब्ला दसे सम सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औव नोंथां हागोन।
बिदिब्ला नोंथाङा दे दसे सम आंजों सावरायनानै होदो।
जोंहा दा ओंख्रि बुङोब्ला, मिथिखायो जायखौ जोङो गाव गावनि न'आव बानायना जायो। एबा संनानै जायो, दा आंनि फेभरेट ओंख्रियानो जाहैदों आलु ओंख्रि । जोंहा, आलुखौ हालेवनानै नआवनो गायनो । न'नो गा आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोर दं। जायखौ जों जाय जोंहा आबाद मावनानै गायनानै जोंहा आलुखौ बुरनानै जायो, आरो बेफोरबायदि ओंख्रिया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो जोंहा बेनि अनगायैबो बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रि दं । जेरै बहल जिंखा हो खारुख खारु खारुखान्दाय लाउ बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोर दं, जायखौ जों संना जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रि दं जों जायखौ संना जायो । दा जोङो बेफोरबायदि ओंख्रिखौ, जोबोर गोथाव मोनो, आरो जोंहा बिनि अनगायैबो, बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रै दं जेरै दालि, आरो
जिंखा बहल बायदि बायदि रोखोमनि, जों आरो बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो आरो गावनि देहाखौ सुफुङो, गावनि उखैनाय गांनायखौ सुफुङो, दा ओंख्रि जानानै माबायदि मोनो? जोंहा ओंख्रि अबेबा ओंख्रिया मोजां अबेबा ओंख्रिया जोंनि थाखाय मोजां नङा । जों अबेबा ओंख्रिखौ गोथाव मोनो अबेबा ओंख्रिखौ गोथाव मोना । दा जोंहा बेफोरबायदि ख्रिया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां ।आरो जोंहा ओंख्रिखौ न'फोराव जायो, जेरै जोङो बबेबा बाजार एबा हाथाइनिफ्राय मैगं बायना लाबोनानै जोंहा बेफोरखौ सङो, आरो संखांनायनि उनाव जोङो ओंखामजों बेखौ लगायना जायो। बेफोरबायदि ओंख्रिया जोंखौ ओंखाम खहाब होयो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा अबावबा अबावबा ओंख्रिया जोंखौ भिटामिन होयो। जेरै जोंहा भिटामिन होग्रा दङ खुमब्रा लाव जोगोनार बायदि बायदि रोखोमनि मुदुफुल बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोरा जोंनि देहायाव बे फोरबायदि मोजां थाग्रा खालामनाय प्रटिन होनाय बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा ओंख्रिफोरनि सायावबो मुलाम्फा जायो। आरो जों बेफोरबायदि ओंख्रि एबा मैगं थाइगंफोर खौ ओंख्रि संना जायो बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ जोंहा न'फोराव गायनो हायो। एबा गुबुनफोरनिफ्रायबो बायनानै बेफार फालांगिफोरनिफ्राय फालांगिरिफोरनिफ्राय बायनानै लाबोना जोङो गावबा गाव न'आव संना जायो। आरो जोंहा बबावबा ओंख्रिया जो बयनिफ्रायबो गोथाव। जेरै बिबाराबो ओंख्रि जाजायो जेरै खारौ खान्दाय दं जेरै मुदुफुल बिबार दं बायदि बायदि रोखोमनि बिबारफोराबो जोंनि थाखाय मोजां एबा जोंनि थाखाय गोथाव एबा जोंखौ थाग्रा खालामो। बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रि दं दा नोंथाङा आंनि बेफोरबायदि ओंख्रिनि सायाव फंनैसो सुंदै बुंनाय रावखौ माबायदि मोनदों?
जोबोद मोजां जादों नोंथां।
अ नोंथाङाबो दा ओंख्रि जानानै माबायदि मोनो? एबा मा मा ओंख्रिया मोजां? आरो ओंख्रिनि बागै जायखिजाया आंनो सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ अब्ला दे बुंनोसै नोंथां।
ओं ख्रिया जाहैबाय ओंख्रिखौ जों साम फ्रामबो जायो । एबा अनेक रोखोमनि ख्रि थायो जेरै जों लाइ सबाय लाफ फा दालि आलु बायदि बायदि रोखोमनि ओम फोरखौ जोङो ओंख्रि संनानै जायो जेराव ओं ख्रि संनो थाखाय गंसे साराय नांगौ जायो जों ओंख्रि बियाव बायदि रोखोमनि गोदै गोबाब मुवा बेसादफोरखौ होफानानै जायो जेरै संख्रि बानलु थाव गोथां हालदै आरो दंबावो बायदिफोरखौ जों होफानानै जायो गिबियावनो होनबाय लाइखौ जों रुनानैबो जानो हायो दैजोंहाय आरो गोबां रोखोमनि ओंख्रि दङ जेरै बेसरफोरखौहाय जोङो गोजां बोथोराव बांसिन मोननो हायो। बेबो मोनसे ओंख्रि बे खौबो जों संनानै जानो हायो आरो दंबावो
औ
थालिर बिफांखौबो जोङो थालिद बिफांनि मादाफोरखौबो जोङो ओंख्रि जायो आरो गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दंबावो
औ
जेरै जेरै आलुफोर खौ जों भाजि एवनानैबो जायो लाव लाव ओंख्रि संनानैबो जा
उम
जानो हायो आरो ओंख्रिखौ जोङो सामफ्रामबो जाबाय थायो आरो ओंख्रि संनो थाखाय गोबां रोखोमनि मुवाफोर नांगौ
औ
आरो ओंख्रिफोरा जाबाय जोंनि थाखाय मोजां जों ओंख्रि गैयाब्ला ओंखामखौ बांद्राय जानो हाया बेजोंनो बेबायदिनो ओंख्रि ओंखाम जानो थाखाय ओंख्रि नांगौ जायो जायखौ जोङो जा गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ संनानै जायो जों बेखौनो ओंख्रि बुंनो हायो आरो ओंख्रि होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि दङ जोङो लाव खुमब्रा बायदिफोरखौबो जों ओंख्रि संनानै जायो आरो ना बायदिफोरखौबो जोङो ना अमा बेदर बोरमा बेदर बायदिफोरखौबो जोङो ओंख्रि संनानै जायो एबा आलु फोरजों लगायलाबायनानै ओंख्रि संना जायो । बिब्दिनो ओंख्रि संनो थाखाय अर'निबो गोनांथि जायो मानोना अर' गैयाब्लाथ ओंख्रिया मोननाय नंङा। ओंख्रिया संनो रोंङोब्ला ओंख्रिया संनो रोंङोब्ला जोबोर गोथाव जायो दायो नोंथांङा आंनि बे बुंनायखौ माबायदि मोनदों?
जोबोर मोजां जादों नोंथां नोंथांनि बुंनाया थोआनो
दे होमबाना नोंथां